हेल
हेलौ नोंथां
खानादों।
औ ओ दे ओ नोंथाङा जागायग्रोदो रायलाय नायनि सोमोन्दै
अ मानि सायाव रायज्लायनो नोंथां
ओ दा बोथोरफोरनि बागैनो सावरायदो दे
बोथोरफोरनि‌ बागै ना
औ
दा जोंनाथ गोलोम बोथोर
ओम
बे गोलोम बोथोराव ओम जों माने जेसेनो गरम मोनै एसेनो थान्दा बारजानो लुगैयो आरो फ्रेस फ्रेस फिथाइ सामथाइ जाना थानो लुबैयो
उम
ओमफ्राय जों बिदिनो गरम बोथोराव माने गुसु जायगा बा दैमा दैसा बिलोफोराव थांनानै माने दुगैनानै गोसोखौ गोजोन होनो लुबैयो आरो गरम बोथोराव
ओ खोनादो
ओम खोनादोंना
औ खोनादो
आरो बोथोर बोथोर लायै बोथोर गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो जेरै गरम बोथोराव ओ आनारस थाइजौ खान्थाल
ओम
बायदि बायदि मोनो आरो
औ
दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बोथोरनि सोमोन्दै
ओहो दाथ बोथोरा बयनाबो गायनाय फुनाय दिन नङा होमबा
औ नोंगौ
ओ नैबे दा समाव माने जोंना ओ नै सानबासोआनो जाबायमोन आमथिसुवानि थाखाय माने माइ गायनाय फोरावबो सोरबाफोर माने खोब गायदोंमोनबाबो माने आमथिसुवानि थाखाय सानब्रै सानबासो माने दोनथ'नो गोनां जादोंमोन ना बेखायनो माने सोरबा सोरबा माने ओ गोसोआव सानखांनाय फैयोमोन आरो बैसोरो जुदि आथि बिफाया फैथ'वामोनबा जोंहाना माइ गायनाया जोबसिगौमोन। ओरै थोरै जायो आरो ओ दा आमथिसुवाबो फैबाय नालाय दा सोरबा गाय फुबाय थानायफोरखो माने गायै गायै गाबोननो जोबथारनोसैमोन आरो। दा आमथिसु ग्रोब नांना होलायबाय बिसोरनाथ' गाबोन जोबनो गोनाङा फुरा सानबासो थालायबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेनिखायनो माने लेट जालायबाय आरो बिसोरना नै दिनैसो आमथिसुवा जोब्बाय गाबोननिफाय जागायलायसिगोन गायनायफोरा। ओ दासान्दि जोंनियाव अखाबो गैथ'वा बे अखायाबो एसे दिगदार खालामदो मानो होनबा अखा फैबासो माइ गायनो हागोन नालाय। नङाबाथ' गोरान गायनो हाया माने। गाबोननिफ्राय जागायलायसिगोन दिनै दाथ' आरो आमथिसुवा बोथोर फिथाइ सामथाइ जानायनि दिन गरम बो बेथोराव बिबदिनो आरो गोबां जाग्रा फिथाइफोरखौ नै दा समाव मोनो।
उम।
ओ आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगोनोथ' मा ओरैनो खान्थाल थाइजौ ओ बेफोरबायदि आनारसफोरखौ मोननो एसे गोब्राब जासिगोन।
मानो होनबा आजिखालिथ' आरो आमथिसुवायानो मोनफैस्लाबलिया माने ओ जानायफोरा आरो फिथाइ सामथाइफोरखो ओ खान्थाल बा थाइजौ बेफोरथ' बिराद थाब थाबनो मोनग्रा जाबाय आजिखालि।
औ।
बेनिखायनो माने आमथिसुवाखोनो मोनफैसोलाबा माने जानायावनो जोबजोबो। ओ नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावगोन? मानिबा सोमोन्दै रायजलायबावगोन आरो?
बोथोरनि सोमोन्दैनो ना?
औ।
दा बोथोराथ' जोंना उदां, दुफां, गोजां, गोलोम बोथोर दङ ओमबा
औ।
गरम बोथोरा थ' गायनाय फुनाय दिना थांखांनायनि उनाव आरो जोंना गोजां बोथोर फैलायसिगोन। बे गोजां बोथोराव मेसेंनि बोथोराव जोङो थास'-थास' बिदिनो आलु
ओमफ्राय ओ जोगोनाराथ' मेसेंआवबो आरो गोलोम बोथोरावबो जायो नालाय फिथाइ सामथाइ आरो मैगं थाइगं मावनायाबो माने मेसेंनि, मेसें मेसेंनि आबादा बेलेग गरम बोथोरनि आबादा बेलेग बेलेग।
औ।
ओम मेसें बोथोरावबो ओ जोंनि बर'फोरा बरा माइ गायो।
औ
ओम आरो ओ उफ्रा खेथिफोरबो मावो जेरै बेसर सबाय गम बेजोंनो माने बोथोरजों लोगोसे गोरोबनानै बर' सुबुंफोराबो माने गाव गावनि जिउखौ जों खुंनायखौ नु लांनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
आरो बे गोजां बोथोराव जों गोजां बोथोराव जों जोंनि गोजांनायखौ होबथानो थाखाय बर'नि न'खराव ओ सिला गेजेराव जों अर सुनानै जमा जिरायनानै ओ खोथा बाथ्रा सावरायलायनायखौ जों नुनो मोनो
औ गोदोनिफ्रायनो ओम गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौनि दिननिफ्राय फैखानाय नालाय नङा होमबा बे बोथोराथ' आरो ओ अर सायनायफोरा
औ
ओं
आरो मेसें मेसें बो बोथोराव मा मा आबाद मोनबावो नोंथांनि बायदिब्ला
मेसेङाव ना ओ मेसेंआवथ' बे नों बुंलांनायफोरानो जेरै ओ आलु बेसर आरो जोगोनारफोर हो हायो ओ फोरखौबो फोनायखौ नुनो मोनो ओमफाय ओ आबादखौबो मावो दे ओमफ्रायो बिदिनो आरो सबायफोर थालायबाय बिदिनो आरो गोबां मैगं थाइगंफोरबो दङ
ओम
गोबां ओ आबादफोरखौनो मोननाय जायो माने मैगं थाइगंफोरखौ
गोजां बोथोराव आरो डिसेम्बर नभेम्बर दानाव खुवा फुनाय बोथोर जाहैबाय बेयाव जों जोंनि गोजांनायखौ होबथानो थाखाय गोबां गुदुं सि गुदुं जि जोम बाहायो
औ
आरो जोंनि जोंनि बर' न'खरफोरावबो माने गोजांनायजों ओ गोजांनायखौ होबथानो थानो थाखाय अर सायनायजों लोगोसे बिदिनो अर सायनाय समाव ओ जेखिजाया बेदरानो जा माबा मोनसे एसे जुखामफोरखौ जों सावजाना जानायखौ नुनो मोनो
औ
ओम ओम नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा
बोथोरा जोबां जोबां गोजां बोथोर फैनाय सिगोन बारा गोबाव गैलानो आरो। गोजां बोथोरावबोथ' आरो बुहुत ओ सम मोनसे बिराद गोजांनाय जायो बे गोजांनाय बोथोराव जों माने ओह हो गारि मटरफोरखो माने बारा सलायनाया ओरैबबायदि गोजाङोमोन बाइक स- बाइक फोर सलायबाथ' माने, बिराद गोजांङो आरो। आरो थान्दा थान्दा दैमाफोराव माने दुगैनो हाया जायो। माने जों दै गुुदुं बाहायनो गोनां जायो आरो। दुगैनाय समाव बेफोरबायदिनो बवाबा थांनो नागिर बाथ' बांसिनानो फ्राय मानसिफोरा गोजां बोथोराव बारा दुगैलाङानोदे गरम बोथोराव माने जिबायदि दुगैयो गरम बोथोराव खमैबो माने स सासे मानसिया ओ खेनब्रै बा खेनबाखोनो बुंनो बुंनांगोन माने ओरैबायदि दुगैयो माने गरम बोथोराव खायसे मानसि दङो माने दुगैबाय थायो आरो। ओमफाय गोजां बोथोर फैबा आरो ओ गोजांनानै दुगैनो गिसिगोन दैया माने बिराद गुसु जायोना बे समाव।
औ
नै दा गरम बोथोरखोनो माने मानसिफोरा बिराद ओ बा जेरै दै दै बोहैबाय थानाय बेफोराव थांनानै लोगोफोरदो ज' ज' जिरायहैयो, बेरायहैयो। बिनोसै आरो दा गरम बोथोराव बेब- बेफोरबायदिनो ओ बेरायनाय मोजां मोजां जायगा नायनाय। बोथोर लायै बोथोर आरो फुजाबो थायो नालाय।
औ नंगौ
बेनो आरो। माबाफोर बुंबावगोन नोंथाङा?
दा गोलोम बोथोराव जों बांसिन फेमिलि बा बिदिनो लोगोफोरजों जों गोजां गरम बोथोराव माने थान्दा जायगा जेरै जों दारागाव सुकिफोराव माने बे हाजो नायथावथाव माने गुसु दैयाव दुगैनो थांनायखौ जों नुयो।
ओ औ
बेयाव जों रंजाहैनायखौबो नुनो मोनो गरम बो थोराव जेरै गुवाटियाव एकावलेन्डआव दुगैनो थाङो मानसिफोरा। आरो शिलं
औ
बेफोराव जों दावबायहैनायखौबो नुनो मोनो गोलोम बोथोराव।
औ
गोलोम बोथोर होनोब्लाथाय बिदिनो जोङो ओ गोलोमनायजों लोगोसे जों जोंनि देहाखौ राफोदै ला दों बेलासि समावबाबो ओ एक्सारसाइस खालामनाय बल गेलेनायफोरखौ जों गरमबाबो ओ जों दोनथ'नाङा आरोना।
औ
बोथोरजों लोगोसे जों बोथोरजोंनो जों खारफालांनांसिगोन समजों लोगोसे। गरम समाव गरम गोजां बोथोराव गोजांनाय नङा नोंथां
उम उम नंगौ। ओ होमबा जागोन दे ना होमबा दोनथ'लायनोसै। औ।
औ
जागोन दे। गर'माबो गर'म गर'म।